खोनथाम
ओनिफ्रायबा फ्रियावनो‌ दङ दाना
औ औ दोनथ'यो नोंथां
अ आं मोनसे बाथ्रा सावरायनायसो नोंथांनो फोर हनाय जादोंमोन ओखाय सावरायनानै
अ हायगोन नोंथां हागोन
ए आं आं आंनि मालाबा ओ सावरायनायाथ' नोंथां औवानि सायाव औवानि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो।
अ
ओ होमबा जों आं आं आं फोरमायगोनसै ना नोंथां।
दे दे फोरमाय।
होमबाथ' जो-जोंनाथ' औवा होनबाथ' ना औवाजोंथ' गोबां रोखोमनि बिदिनो न'फोर बोलो न' मां न' बां बिदिनो बेरा सेरा लुनो हाजोबो जों ओ औवानि औवाजों जोङो इदिनो न' बानायनो हायो इदिनो बाख्रिबो बानायनो हायो आरो औवाजों जों बिदिनो खखा लाङि मा खखा लाङि सरि। खखा सेन खबाय जेखाइ बिदिनो बायदिसिना बानायनो हायो आरो। संग्राय, सान्द्रि आरो जोङो माइरं जावनो थाख जोंथ' माइरं जावनो थाखायथ' जोङो औवानि संनायजोंसो जावनाय जाखायोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औवानि संग्राय औवानि संग्राय गैयाबाथ' जों मायरंखौ माजों जावगोन नोंथां औवानि संग्राय नांखागौ नालाय नोंथां।
आरो बेयाव औवाया बिदि बुरखा बायदिसिना माने बुरखा बेलेग बेलेग जादनि थायोना औवायाबो। बिदि माने बुरखाफोरोंबाथ' जानाय नङा। बै औवा गुबैजोंसो खामनांगोन।
औवा गुबै थायो, औवा थेरै थायो, औवा बुरखा थायो एसे मोनथाम जाथ थिंखौल' मिथिगौ आं नोंथां ओमफाय आङो माने ओ खखा सेन ओ जेखाइ इफोरो औवा गुबैजों बांसिन बानायनाय बांसिन बानाय जायो होननानै मिथिनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां। आरो नोङो औ औ नोङो औवानि गिसिबबो बानायनो हायो नोंथां।
ओं
माने रोङोबा औवानि माने गासिबो बुस्थुआ बानाय जायो। अवानि जिरायग्राखौनो होन थुलखौनो होन
ओं
सियारखौनथ' होनखांबाय।
आरो औवाजोंबो औवाजों खफ्रिबो बानायनो हायो आरो।
हायो नोंथां जेंगाय बायदिसिनाबो बानायनो हायो नोंथां।
ओ आरो औवाजों जोङो इदिनो बायदिसिना न'नि बारि बा न' सोरगिदिं बिदिनो बेरा दुमबो हायो।
औ हायो नोंथां।
आरो जों बिदिनो ओंखाम संजानाय बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संजानाय जों बिदिनो गेसफोर गैयाबा जों बनजोंनो ब औवा बनफोरजोंनो संजानाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जों औवाजों गोबां गोबां रोखोमनि बिदिनो दैबाना जानाय बिदिनो हाखर हाला फिसा फिसा फोर बेफोराव लामाया हाखर बायफ्लंनायफ्रा फिसा फिसा बिदिनो जोङो औवानि दालां इदिनो औवानि दालां हेमनानै खामि हेबनानै जों दालां बानायनो हायो।
औ औ हायो नोंथां औवाजोंनो जों बाख्रि लुयो। अमा गन्द्रा दाउ गन्द्रा। बिदि लुयो आरो नोंथां।
उम औव हेबाथ' जों आरो औवानि साहायावथ' जों गोबां रोखोमनि मोजां बार मोनो आरोना औवानि सायानि बारानो बेलेगखा
आरो जों औवा गोरलैनिफ्राय मेवाइ ओंख्रि मोनजायो
ओऔवा बुरखा जों औवा मेवाय मोनजायो आरो अनलाफोरजों जानो गोथाव आरो अनलाजों मेवाय दाउ।
औ औ बेथ' बर'नि ओंखि नालाय नोंथां।
उम आरो जोङो औवाजों। औवाजोंनो जों बिदिनो बिदिनो अबावबा माथावरि बायफ्लांनाय बिदिनो दैमाफोरा दै गायफ्लुंनायफोर बिफोरखौ जों होबथानो थाखाय जों औवाखौ दाननानै जों होबथनाय जायो
नंगौ नंगौ नोंथां औवाया मानसिनि थाखाय जोबोर गोनां नोंथां।
ओ मानसिनि जिउवाउ औवायाबो गेलांथार आरो।
औ औ आरो जोङो। औवाजोंनो लाव बैसां खुमब्रा बैसां थाइबेंखौनो होन माने सबाय बिमाखौनो होन माने बैसां खालामजायो आरो नोंथां मानलानो थाखाय
ओ
बे औवानि माने बिजौखौ दानस'नानै जोङो बैसां होयो खुन्थाखौ औवाखौ होयो
औवा औवाजों जोङो औवाजों जों गोबां रोखोमनि मुवाफोर माबा गोबां रोखोम बिदिनो मुवा बिदिनो बानायनो हायो आरो नोंथां
औ
बे औवा बे औवा मोनसे जोङो मोनथाम बिदिनो बुरजा बुस्थु बिदिनो बानायनो हायो आरो
औ हायो नोंथां
औवाजोंसो संग्राय सान्द्रि जाजोबखायोना आरो
औ जायो नोंथां
ओंखायनो औवा थाब्ला साबसिन जायो आरो नोंथां जोंनि बे
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो औवाजों जों गोबां रोखोमनिओ मा होनो बैसागुनि बैसागुनि थाखाय जों बेजों गरखाबो बानायनो हायो
औ औ हायो नोंथां
आरो न'फ्रा जों बिदिनो जि गस्लाफोर लामनो थाखाय जोङो दान्दाबो बानायनो हायो। दान्दा ओरै गोलाव होननानै जों जिबो लामनो हायो।
नोंगौ नोंथां जादों
दा नोंथां नोंथांमोनहालाय औवाजों मा मा बानायो
जोंहाथ' औवाजोंथ' गोबां बुस्थुखौनो खालामो नाथाय माखासे बुस्थुखौ रोङा आरो जोंहा औवाजोंनो न' लुदों जोंहा औवाजोंनो बाख्रि लुदों। औवाजोंनो दाउ गन्द्रा औवाजोंनो अमा गन्द्रा बिदिनो औवाजों आरो दालांबो हेबदों जोंहा।
ओं
आरो औवानि जेंगाय दं।
ओं
ओमफायना औवानिथ' मा दंबावो उम माने बेखिनियानो आरो संग्राय सान न्द्रि संग्राय सान्द्रि बिदिनो गिसिबबो दं औ औ नंगौ नोंथां।
ओ आरो औवाजों ज' जोंहाथ' नोंथां बिदिनो औवाजों बानायनाय बिदिनो ओ संग्राइ सान्द्रि जेखाइ आरो खबाइ सानदांगा सेन आरो खखा खाखि आरो बाख्रिबो न'बो बानायनो हायो। आरो उम दालांबो बानाय बानायनाय जायो आरो आरो जों बिदिनो अमा फारामनि थाखाय जोङो अमा फाराम बयलार फारामनि थाखाय जों बिदिनो औवाजोंबो बानायनो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां हायो।
गोबां रोखोमनि बुस्थु बानायनो हायो ना नोंथां।
आरो नोङो गोसोबा औवानिबो उन्दुग्रा खालामनो हायो जेंलाब।
उम औवानि जेंलाब बाने आरो जोङो औवाजों औवानि दाराबो बानायनो हायो।
औ हायो नोंथां।
ओं
आरो जों अबबा दंफां साया एबा औवा सायायाव जों औवाजों खुन्था गायनानै जिरायग्राबो खालामनो हायो नोंथां।
हायो नोंथां ओं।
औवाया माने जोंनि जिउआव माने गोबां हेफाजाब होयो आरो।
औ जों जिखुनो बे औवायानो साबसिन आरो बिफां लाइफांनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव।
औ औ नंगौ नोंथां।
औवायासो जोंनि थाखाय जोबोद नांगौ खिनिखौ जोंनो बे-बेनो दिहुनजोबनो हायो आरो नोंथां। जों बानायजोबनो हायो औवानि-औवानि-औवाजों।
नोंगौ नोंथां।
आरो औवाजों जोङो गोबां रोखोमनि नुयो हाजोफ्रावबोथ' जोंङो इदिनो फिसा फिसा बा गिदिर गिदिरबो थायो जों
औ नंगौ नोंथां।
हाजोआव साबसिन मोननायजों हाजोफ्राव मोन साबसिन साबसिन मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ। आरो जों औवानि हासिबबो खालामनो हायो नोंथां। जोबोर मोजां जायो हासिबा सिबिनो औवानिया।
औवानि औवानि हासिबजों जों न'फोरबो सिबनो हायो आरो
औ औ हायो नोंथां औवानिथ' आरो खालामनांगौआथ' बिराद दं नोंथां औवानि
अवारनिसनि थाखाय हेफाजाब होनाय बायदि मोनसे इसोर बायदि आरो नोंथां
होयो होयो नोंथां
जों आंबो बारा मिथिजोबा औवानि बारा रोङाब नालाय नोंथां
औ
औवानिथ' जोङो मोसौ खुन्थिबो खालामनो हायो मोसौ खुन्थि एबा बोरमा खुन्थि
औ बिदिनो आरो अमाफोरनि दिरुं खानायखौ जों बिदिनो औवा थसे दोननानै जों बि बे गफोरखौखौ खानानै दोननो हायो
औ नोंथां आरो जों औवाफोरजों माने औवाफोरजों खोथिया फोनबोबोनो हायो आरो बेै औवानि थेंगलजों जों खोथिया खानो हायो नोंथां
हायो आं
आरो जों औवाजों मानसिफोरा हुकेन बानायो बावखा बानायो
जोंनि नांगौ नांगौ समाव हेफाजाब होसोगारो आरो नोंथां बे औवायानो ना
औ औ नंगौ नोंथां
आरो जों सम सबनाबो न'खरावबो औवा बिफां औवा थाखायोना नोंथां
औ थायो नोंथां
औ सबनि न'आव अवा गैया होननानै मिथिनाय जाया आरो सबनावबो दङ होननानै जों मिथिनाय जायो अवाखौ
औ औ थायो नोंथां एसे एसेबाबो थाथारो आरो माने
दे होमबाना नोंथां समाबो जाबाय नोंथांजों रायलायनाया आं गोसोखौ जोबोद मोजां मोनबाय उनाव सावरायफिनसै नोंथांजों